औ खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथांङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
सानजौफुनि गोदान हामब्लायनाय जासिहनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ नोंथांनिसिमबो जासिहरबाय।
नोंथांखौ दा आं फन खालामनाय जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामदों नोंथां। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा? बे सावरानायानो जाबाय दोरोङारि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथांजों सावरायनो थाखाय आं एसे ओ फन खालामनाय जादों बे दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला आं नोंथांनि एसे फोरमायना सै बे दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथाय बेवहाय जोङो दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जेरै ओ अनला ओंख्रै सबाइ ख्रै नारजि ओंख्रै बेफोरख खौ ओ बुंनाय जायो नोंथां।
औ।
नोंथाङा खोनादोंना?
ओं खोनादों।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ ओ अनला ओंख्रै होनना बुङोब्ला
नोंगौ नोंथां।
औ बर'फोरा जोंनि जायगायावहाय बेखौहाय ओ गिबियावनो जोङो सिगांनि समफोरावथ' उवालावनो देना ला नङा होमबा बेखौ जोङो गिबियावनो माइरं लानानै फुवासेबा बिनिफ्राय खमसिन माइरं लानानै माइरंखौ दसे सम सोमना दोननाय जाग्रोयो जाहाथे बियो मोजाङै देनायावहाय मोजाङै गुरै बा गेब्लेयो। आमफ्राय बेखौहाय सोमना दोननायनि उनाव बोखांनानैहाय ओ दैखौ गारनानै उवालाव देना लाग्रोयो।
नोंगौ नोंथां।
फोरा ग्राइन्डार मेसिनफोरबो बाहायनाय जाबाय। ओमफ्राय उवालाव देना लाग्रोनानैहाय बेखौ ओ बे देनायावहाय एसे मोदोमनो थाखाय हायजें बा ओ सामब्राम गुफुरफोर होफानाय जायो आरो बानलु थाइसेसो बिदिनो होनानै देनाय जायो। आमफ्राय बेखौ देखांनानै गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय बेदर बा माबा मोनसे जुदि होयो होफायोबा बेखौ गिबियावनो एवना लाग्रोयो ओमफ्राय
नंगौ नोंथां।
संनाय समावहाय बेखौहाय ओ गिबियावनो अनलानि थाखाय दैखौ होनानै बे एवनाय भाजायाव दै होनानैहाय ओ अनलाखौ होनाय जायो आरोना अनला गुन्दैखौहाय। बेनिफ्राय मोजाङै बेखौ माबान ओ गेब्लेनो बा मोजाङै ओ माबानो थाखाय बेयावहाय हालदै होनाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
ओ बेनिफ्राय हाल्दै संख्रि मस्ला मस्लि बेफोरखौ होयो आरोना। ओ नोंथांमोनथिं बेफोर संनाया माबायदि आंबो एसे मिथिनो लुुबैदों नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलावबोहाय ओ ओ बांसिनानो फ्राय माने खारैजोंनो अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो नाथाय खायसे खायसे ओनसोल लाना एबा सम लानानै जोङो अनला ओंख्रिखौ थावजों जानायबो नुनो मोनो नोंथां। बिदिनोहाय जोङो ओ खारैजों जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो खारैनि गोनांथि जाना फैयो बेवहाय दा ओ औवा मेवाइनि सिजेन बेवहाय जोङो औवा मेवाइखौबो होनानै जायो नोंथां। बिद दिनो जोङो औवा मेवाइजों औवा मेवाइ आरो लोगोसे दाउ बेदर होनानै दङ'ब्ला अनला ओंख्रिआ जोबोर गो थाव जायो नोंथां। बिदिनोहाय जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो ओ माइरंख माइरंखौ दसे सम सोमहाबना दोन्नानै बेखौ बोखांनाय जायो बोखांनायनि उनावहाय बेखौ दिंखि एबा उवालाव देनाय जायो बेखौ देखांनानैहाय जोङो जा गुन्दै महरै मोनो बेखौ जोङो अनला ओंख्रि महरै बाहायनाय जायो। ओ गिबियावनो जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो - ओम दैनि गोनांथि जायो ओ बेवहाय जोङो साराय मोनसेयाव दै होनाल नांगौस जखानि एबा नांगौ बिबांनि दै होना लानाय जायो। बे खारै होनाय जायो। खारै होनानै बे दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला बै दैयावहाय जोङो ओ जा देना लानाय ओ अन गुन्दै बेखौ जोङो फ्रि फ्रि गारना होनाय जायो आरो खायसेफोरा बे अन गुन्दैखौ दैजों लगायनानैबो होनाय जायो नाथाय जों बांसिन जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन ओ बे गोदौनाय समाव फ्रि फ्रि ओ अन गुन्दैखौ गारना होयो होखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ खादौ एबा सागंजों एरनाय जायो बेखौ एरखांनायनि उनावहाय जोङो जा ओ दाउ एबा अमा बेदर एवफ्रामना लादोंमोन बेखौ होनाय जायो। बेखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो मस्ला मस्लि होनाय जायो मस्ला मस्लिजों लोगोसे जों संख्रिबो होफानाय जायो जेरैहाय मस ला बुंनो थाङोबा ओ सामब्राम गुफुर, हाइ जेन, जाब्रां बायदिसिना खौ जोङो होनाय जायो लोगोसे बानलु बिनि उनावहाय जोङो ओंख्रिखौ मोदोमफ्रु खालामनो थाखाय बेवहाय जों दुनन्दियाबो। समाव दुुनजिया होयो आरो गंगार धुनदियाखौबो जोङो होनाय नुनो मोनो एबा होनानै जायो आरो नोंथां बिदिनोहाय जोङो जायखौ बुङो जोङो अनला फाख्रि अनला फाख्रि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओ बिनि गाबखौ ओ गोथां गाब खालामनो थाखाय जोङो लाइ एबा मैगं गोथांनि ओ हेफाजाब नांगौ जायो बेवहाय जोङो
ओं।
नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों।
बेवहाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो लाइखौ खारैजों ओ मरायग्रोनाय एबा एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव फाय जोङो नांगौ बिबांनि दै होनाय जायो दैखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो दा जा अनगुनदै देना लादोंमोन बेखौ जोङो बेयाव होनाय जायो बिदिनो होनानै बे अन गुनदैखौ बिदि लायाव होनानै सङोब्लानो ओ अनलानि गाबा ओ गोथां गाब जायो बेखौनो जोंनि ओनसोलावहाय अनला फाख्रि। बुंनाय जायो नोंथां। लोगोनो जोङो अनलाखौ ओ लाइ जोंनि अनगायैबो जोङो गोखा जायखौ जोङो बुङो मैथ्रु मैथ्रु बिबार एबा मैथ्रु बिलाइ बेजोंबो जानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय ओ जोंनि देहायाव गोबां गोखा गोखै नांगौ जाना फैयो नालाय बेनिखायनो जोङो जा खायसे खायसे समावहाय। गोखाजोंबो अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो खायसे खायसे समाव हाय जोङो एबा जोंनि ओनसोलावहाय। अनलाजों गोखैखौबो जानाय जायो जेरै गोखै बुंनो थाङोब्ला थाइसुरि बिबार थाइसुरि बिबार बारनाय समाव जों थाइसुर बिबारजोंबो अनला ओंख्रिखौ जायो बिनिफ्राय जोङो बिलाहि बिलाहिजोंबो जा बिलाहि फिसा गोखै मोनो बेजोंबो जोङो बिलाइखौ जानाय जायो बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय अनदला ओंख्रिखौ जानाय जायो। नोंथांमोनहा जायो नोंथाङा एसे। फोरमायना। होनो हागोन ना।
औ औ सबाय ओ ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो सबाइखौहाय ओ उनना लाग्रोयो उननानैहाय बे सबाय बिगुरखौ बोखारनो थाखाय जावस्रोना लायो ओमफ्राय जावस्रोनानैहाय ओ बेखौहाय गिबियावनो ओ जोङो खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा बुंनायसाय। नोंथाङा बुंनायसाय।
अ अ औ। गिबियावनो जोङो ओ बे सबाइ ओंख्रियाव होगोन दाउ बेदर अमा बेदर बा ओ बिदिनो गुबुन ओ सबायफोर साम'फोरबाबो बेखौ एवना लाग्रोयो एवना लानानैहाय ओ जोङो सबाइ ओंख्रिखौहाय ओ थाव बिदिनो दै होनानैहाय दै आरो खारैजों संनाय जायो। जोङो खारैखौ ओ होनाय जाहोना जाबाय जोङो सबायखौहाय मोजाङै गेब्लेहोनो थाखाय जों खारैखौ होनाय जायो बेनिफ्राय ओ बेवहाय गासै मस्ला मस्लिफोरखौ एड खालामनानैहाय बेवहाय अ होनानैहाय। दाउ बेदर बा सबाइ बा माबा मोनसे बिदिनो अमाफोरबाबो बेखौ एवफ्रामना लानानैहाय बेवहाय होनाय जायो ओ बेबायदिनो जोंङो सबाइ ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां। नोंथांनि सेराव आङो ओ नारजि ओंख्रिखौ माबोरै जानाय जायो बेनि बागै आं एसे सुंदयै फोरमायथिनो सानदों नोंथां
नोंथाङा
औ दे नोंथाङा बुंलाय ओ खोनादों ओ
जों गिबियावहाय जोंनो नारजिनि गोनांथि जाना फैयो नारजिखौ जोङो जाय- बुङो जों मोननाय जायो फाथोखौ जों गिबियावनो हालिएवनानै ओ बेवहाय ओ फाथो बेगरखौ फोनाय जायो बेनि ओमफ्राय फाथोखौ फाथोआ जेब्ला देरो देरखांनायनि उनावहाय जोङो बिनि बिलाइखौ खाना नानै फोरानावहाय जोङो जा ओ फोरानखांनायनि उनावहाय जों जा बिलाइ मोनो बे बिलाइखौनो जोङो ओ नार्जि बुंनाय जायो नोंथां नोंथाङा खोनादोंना
औ औ
हेल' नोंथां बेनिफ्राय जोङो नारजिजों अमा बेदरखौ स सङोब्ला गोथावसिन एबा थावनायखौ मोननो हायो होननानै जोङो फोथायो एबा जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो जानाय जायो। जोंनो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो खारैनि गोनांथि जाना फैयो बिदिनो जोङो बेवनो सोमना ला ग्रोयो दसे सम सोमाना दोनखांनायनि उनाव हाय बेखौ ओ सिग्लि सिग्लि सुनाय जायो आरो जोंनि खायसे खायसे ओनसोलावहाय बिदिनो नारजि रुगारनानैबो गारनाय जायो बेखौ रुगारनानै गारखांनायनि उनाव गारखांनायनि उनावहाय दैजों मोजां सुना लानाय जायो बेखौ दैजों सुखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेवहायनो जोङो सारायाव दै खारै बे ओ आरो बे जासुना लानाय नारजि बेखौ होनाय जायो बेखौ होखांनायनि उनावहाय खारैखौ नांजासे होनांगौ जायो बेखौ होखांनायनि उनाव हाय जेब्ला बे ना जिया ग्लब ग्लब गोदौवो बेखौ गोदौखांनायनि उनाव जोङो ओ सागंजों सानाय जायो एबा एरनाय जायो बे खौ एरखां एरनाय समावहाय खारैया नाङोब्ला बे बिलाया रुनानै फसा फिसा एबा गेब्ले लाङो गे खांनायनि उनावहाय जोङो जा अमा बेदर होगोन होननानै ओ एवख्रावना लानाय दंमोन बेखौ जोङो ओ बेवहाय होनाय जायो नोंथां बिदिनो ओ बेवहाय मस्ला मस्लि बानलु बायदिसिना होनाय जायो बेखौ ओ बेखौ मोदोमफ्रु खालामनो थाखाय जोङो दुन्दियाबो होनाय जायो बिदिनो गंगार दुन्दियाबो होनाय जायो बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय नार्जिखौ जानाय जायो नोंथां बिदिनो नारजि आरो अमा अमानि गोथावा आलादा जायो आरो दाउजों आरो नार्जि संनायनि गोथाव आलादा जायो जोङो नार्जिखौहाय नाजों रुदुमनाबबो जानो हायो बिदिनो जेब्ला जोङो दैज्लां समावहाय ना फिसा फिसा मोननाय जायो गुरनानै एबा बे ना खांख्राइखौबो जोङो ओ नार्जिजों रुदुमनानै जानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बे जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां
दे नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय ओ खोनादों हेल' नोंथां औ औ